खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांजों दसे जोंनि बेखार जेंनानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना आंजों?
औ हागोन नोंथां।
दे हबा जागायनोसैनाा नोंथां
औ दे जागाय दे नोंथां
बेखार जेंनानि दा सोलिबाय थानाय बेखार जेंनानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होग्रोदो
औ जागोन दे नोंथां दा सोलिबाय थानाय बेखार जेंना होनोब्लाथ' बेखार जेंनाया ओरैबायदि जाबोगासिनो दङ' जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि सायाव फरायनायनि फारसे सानना नायोब्ला गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया सा ससेयावनो आद्रा खिस्रा फरायनायखौ गारनानै गोजान गोजान जायगायाव कम्पानि बायदियाव मावहैनायखौ नुनो मोनो
बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौनो बेखार जानायखौ नुनो मोनसै आरो बेनि सायाव। जौ लोंनाय बिरि सिगारेट सोमनाय बायदि बाइक साखावनाय जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद बेखाराव सोलिगासिनो दं आरो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
दे नोंथाङा गुवारसिनि फोरमायनानै होदो हायोबा।
बेखार जेंना होनोब्लाथ' गोबां जोंनि लाइमोनफोरावहायथ' गोबां गोहोम गोलैदों जेरै माने फरायनाय माने जोंहा फरायनानै खायसेबा ओरैनो बेखाराव थानाय जेबो सरकारि जब मोनै बिदिाबबो जोंहा सर माने बेखार जेंनायाव जाहैबाय नङा होनबा नोंथां जेरै खायसे सेंग्राफ्रा खायसे जोंनि लाइमोनफ्रा। फरायदों ओरैनो बेखाराव थादों फरायदों ओरैनो बेखाराव थादों
औ
नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बेखार जेंनायाथ' जोंनियाव बुहुद गोहोम खोख्लैदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ नङा होनबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बे सोरखार जेंनाया माबायदि गोहोम खोलैदों नोंथाङाखौ एसे फोरमायना होजागौमोन नामा
औ फोरमायनो हगोन नोंथां बुहुमाव जोंनियाव बेखार जेंनाया ओरैबायदि गोहोम गोग्लैदों जे बेखार जेंनाया माने जायफोर सुबुङा बेखार जानानै फैखाबाय बैफोरबायदि सुबुङा जिउआव माने माबाफोर मोनसे खामानि मावनानै। बा गावनि जिउखौ बोरै खुंलांगोन बैफोरबायदि थांखियाव गैयियाव थांखि गैयालासेनो दावगालांबाय थानायनि जाउनावहाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखार जानो हमबोगासिनो दङ बिनि जाउनावनो माखासेया फरायनायजों लोगोसे थांखि गैयालासिनो बा फरायनायजोंल' थ' मानसिया जिउ खुंनो हाया नंगौ नाथाय गावनि थांखि बायदि सोलियालासिनो बा गावनि थांखियाव होसोआलासिनो थांखि लायालासिनो गावनि फारसे दावगालाङा लासिनो बैफोरबायाददिनि जाउनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे बेखार जाबोगासिनो दं बेनि जाउनावनो बेखार नङि जायफोर बा सानस्रि लानानै दावगालांबाय थानाय सुबुं बैफोरबायदि सुबुाबो बेखार मानसि लाइमोन सुबुंफोरखौ नुनानै बेखार जाबोनो हमगासिनो दङ बैफोरजों लोगो जानानै बा बैफोरजों हेफाजाब लानानै बैफोरनि
बायदिसिना माने मावथायाइफोरखौ नुनानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखार जाबोगासिनो मोजां मोन नङा होनोमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादों ना खोनादोंा नोंथाङा
औ औ खोनादोंमोन नोंथां
उम
नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
होनबा औ खोनादों नोंथां होनबा आं जोंनि ओनसोलनि माखासे बेखार जेंनाखौ नोंथांनि सिगां एसे फोरमायना होनोसै
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बेखारा बेखारा बुहुद जोंनि ओनसोलाव बुहुत साग्लोबनानै दङ मानो होनबा जोंनि ओनसोलावहाय बेखारा साग्लोबनायनि बाराया जादों जोंनि ओनसोलावहाय कलेज स्कुल मेडिकेल बायदिनो जोंहा गोबां आंखाल जानानै दङ जोंनि ओनसोलाव बिनि थाखाय नो जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय माने फरायनाय मानाया बुहुद खम जानानै दंङ। जोङो गोजान गोजानाव थांनानै फरायहैनो हाया जोंहा थाखा फैसानि प्रब्लेम बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बुहुद बेखारा बांसिन साग्लोबनानै दङ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो स्कुलाव थांनांगौ जायगायावहाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो खामानिानि दामानिनियावसो खबफबनाय थानाय नुयो मानो होनबा जोंहा स्कुल स्कुल कलेज मेडिकेलफोराव थानोबा जोंहा बुहुत गोजानाव थांनांगौ जायो। बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा फ्रा आरो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा गोबां जेंनायाव साग्लोबनानै दङ थांनो थाखाय मोनसे हान्था मेलानि थाखाय मोनसे जेबो खाबु गैया थांनो थाखाय जोंहा गारि मथर गैया बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेखारा साग्लोबनानै दङ। खोनादोंना नोंथाङा? जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां जोंनि बर' बर' लाइमोनजों लोगोसे गोबां हारि हारिसाफोरनि गोबां लाइमोनफ्रानो बिदि जानानै दङ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माने बेखार जोंनाया जोंनि ओनसोलावबो गोबां साग्लोबनानै दंङ। फरायनाय लिरनायनि जायगायावाहाय जोंनि ओनसोलावहाय लाइमोनफोरा बिनि जायगायाव जौ जुवा बिरि सिगारेट
औ
गोबां बेफोरनि सायावबो गोसो होनायजों लोगोसे जोंहा स्कुल कलेजफोर खाथियाव गैयिनि थाखाय हाजोनि ओनसोलाव गोबां जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना माने बेखारा साग्लोबनानै दङ आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां हेलौ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथा।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो।
ओम बेखार जेंनाखौ बोखारनो थाखाय जोङो बेखार जेंनाखौ खौ माने बेखाराव गैयैखौ जोङो माबायदि जोङो लाइमोनफोरखौ माबायदि बेस्थ' लाबोफिननो हागोन बिनि राहाखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो होमबा
जों लाइमोनफोरखौ बेस्थ'आव मारै लाबोफिननो होन हागोन होनबा जोङो सानना नायदो जों लाइमोनफोरा दलरै थाथेरालासिनो बैफोरनि सायाव माखासे दाबि दैखांनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो गाव गावनो हारसिं बा जुकति जालायनानै बैफोरबायदि कलेज मेडिकेल बा स्कुल बेफोरखौ गायसननो नाजानांगोन बेजों लोगोसेनो मावनाय दांनाय बेफोराव बेस्थ' थानो नांगोन आरो आबाद मावनाय बा आबाद फोथारफोरावथ' जोंनि बे ओनसोलाव बांसिन नानो माइ आबाद मावनाय नुनो मोनो। माइ आबादनि अनगायैबो जोंङो गुबुन गुबुन आबाद मावनानै गुबुन गुबुन राहायै जोंङो रां दिहुननायनि बेब'स्था लानो नांगोन। बैफोरबायदि खामानिखौ सोलोंनानै बा बैफोरबायाददि खामानिखौ मावनानै जोंङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेस्थ'आव थानानै जाहाथे गावनि थांखि बायदियै जाफुंलाङो गावनि थांखियाव दावगालांनो हायो बैफोरबायदिखौ नायनानै जोंनि लाइमोनफ्रा गाव गावनो बा गाव गावसोरनि ओनसोलाव थानाय बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुगति जालायनानै ज' ज'यै खामानि मावलायनांगोन ज' ज'यै स्कुल कलेज मेडिकेल हान्थामेला बैफोरनि राहा दिहुननो नाजानांगोन। नङा होनबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ
औ खोनादो नोंथां
अम जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन आबादारिफोरखौ माइनि अनगा गुबुन आबादखौनो मावनाय नुनो मोननो नागिरा। बैफोरनि जाउनाव माने माइ मावनायनि आबाद माइ मावनाय आबादनि उनावनो माने मानसिफोरखौ ओरैनो बेखार थानायखौ नुनो मोन सै नाथाय बिदि बेखार थास्लायस्लाय गुबुन आबादफोर बा गुबुन बायदि बायदि मावथाय आबादफोर दङ आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन गावनि मावनाय बायदि गावनि रोंगौथि जेरै गावनि एक्सट्रा रोंगौ थि बा गावनि जिउ खुंनायनि थाखाय एक्सट्रा सोलोंथाइ लानाय जेरै कम्पिउटार सोलोंनाय बा हिन्जावसाफोरा जि दरजि एबा फालार बायदि सोलोंनाय बैफोरबायदि हाबा हुखाखौ सोलोंनानै लाफाखानांगोन बैफोरबायदिनि जाउनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेस्थ' थानांगोन गोसो होनांगोन अब्लासो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ जोङो बेस्थ' लाखिनो हागोन बा बेस्थ' खालामनो हागोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा औ नोंथाङा गुवारसिनै फोरमायदो दे हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना औ खोनादो नोंथां
औ नोंथाङा गुवारसिनै फोरमायनो हायोब्ला फोरमायनानै होदो आंनि सिगाङाव
औ जागोन नोंथां बेखार जेंनाया बिदिनो आबाद मावनाय फरायनाय माबाजोंल' जोंहा बेखार जेंनाखौ फोजोबनो हाया नङा होनबा नोंथां जोंहा हेल' खोनादोंना नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथाङा